खोनाबायना
औ खोनाबाय दे
ओ सानजौफुनि गोजोननाय जासिबाय नोंथांसिम
नोंथांनिसिमबो
औ आंथ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर'फोर बर' फोरनि बर'नि बाथौ दोहोरोमनि सुबुंफोरा बाथौ दोहोरोमखौ माबायदि माने फुजा फाथाल होनानै बा मा फुजा होनानै फुजा होनानै इसोरखौ सिबियो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोनना
औ
अ बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथाङा
औ ओ बर'नि गुदि धोरोम होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबायनाय धोरोम होनोब्ला जोंनिया गुबैयै बाथौआनो
ओ बाथौ बाथौनि बाथौनि ओंथिया जादों मोनबा गोथौ सान्थौ बे मोनबा गोथौ सान्थौनि नेरसोनफोरा जाबाय बार दै सान अ अर हा बेबायदि बे मोनबा गोथौ सान्थौनि गेजेरजों जोंनो जोङो बाथौखौ फालिनाय जायो जेरै बाथौ सिजौ जोङो बर'फोरा मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा हारि नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै बा मिथिंगायावनो मिथिंगायावनो थानानै मिथिंगानिफ्रायनो जोंनि थांना थानाय राहाफोरखौ बुथुमना ओ थांनानै थाबोदों नालाय जोङो मिथिंगा मोजां मोनग्रा हारि बेनिखायनो जोङो मिथिं गानिफ्रायनो मोननाय मा फांसे लाइफां जेरै सिजौ सिजौखौनो जोङो सिजौआवनो जोङो इसोरखौ बोराइ बाथौखौ जोङो थायो होननानै एबा सिजौआवनो जोङो बोराइ बाथौखौ मोनो होननानै जोङो बेखौ जोंनि सेज्ला गेजेराव गायसनना बान्दो बा बान्दो हेबनानै हेबना दोननानै जोङो जों इसोरखौ बोराइ बाथौखौ जोङो सिबियो आरोना। बर'फोरा नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां।
बेबायदि सिबियो बे बाथौ धोरोमजों ओ सिबिनाय सिबि बाथौ धोरोमजों लोगोसे जोंहा गोबां फोरबो फालियो। जेरै खेराइ गारजा बेबायदि। ओ खेराइ गारजा बेफोर फोरबोखौबो जोङो लोगोसेनो फालिफानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
जोङो औ औ बाथौ बाथौआव बाथौनि सोमोन्दै जोङो गोबां गुवारै सावरायनो थाङोब्ला जोङो बेखिनि समावनो सावरायजोबनो हाया आरो आङो बेखौ बेखिनिखौनो सुंद'यै फोरमायनाय जायोबा जाबाय नोंथाङा दा गारजा फुजानि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ अ नोंथां आं आं बुं मा होनो आं हामबाय फुजानि सोमोन्दै दा बुंनोसै। आं नोंगौ नोंथाङा बुंनो हानाय बायदि बर'नि गिबिसिन आरो बर'निनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ बानायनानै लायि धोरोम। माने फैफाखानाय जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो फैफाखानाय धोरोम। नंगुबै धोरोमानो जादों बर'नि दोहोरोमा बाथौआनो। बै दोहोरोमखौ ओ जोङो बानायनानै दान्दिसे समावनो बानायनानै लानाय बे बेबायदि नङा बियो बर' माहारिजोंनो फैफाखानाय बिनि गेजेराव जोङो मिथिंगाखौ मोजां मोनो हिसाबै जोङो मिथिंगाखौनो सिबियो। जेरै नोंथाङा बुंनानै बायदिनो हा दै बार आरो अर अख्रां बेखौनो बर'फोरा इसोर होननानै सिबि आरो जोङो सिजौखौ ओ सिजौखौ मानो गायनानै लायो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बुहुम बे बुहुमाव जोनोम जाजेनन्नाय बा सिसटि मुगा दाजेननाय इसोरा जेब्ला मुगा दाजेनदोंमोन अब्ला सिजौ बिफांखौनो गिबिसिनै ओ दैथायहरजेनदोंमोन होननानै जोङो माने फोथायनाय जायो आरो आरो गिदिर गिदिर साइन्टिस्फ्राबो माने खिक थासारिनि बिफाङानो बुहुमाव जोनोम जागोरोदोंमोन होननानै लेखाफोरावबो बिजाबफोरावबो मोननाय जायो आरो केकथास होनबा जों खौबो केेकटास हिसाबै जोङो मोनननो माने बुंनो हायो। ओ इंराजियाव केकटास ओ जेरै जोङो ओ बर'आव सिजौ बेबायदि बुंनाय जायो। ओ जोङो ओ बाथौखौ ओ जोङो ओ मोनाबिलियाव ओ गासा सावनानै ओ जों आलारि बाथि सावनानै ओ जोंनि बिमा बा बिफाफोरा ओ जोंनि न' खरनि गोजोननि थाखाय ओ मोनाबिलियाव जों आर'ज गाबो। ओ सब्तायाव खेबबा बा खेबनै बा बेसेबां हायो ओ बेसेबां ओ इसोरखौ जोङो सिबियो ओ बिनि ओ उनाव जोङो पुर्निमा जायोब्ला ओ पुर्निमायाव जोङो ओ मन्दिर ओ मन्दिर बानायनानै ओ जों मन्दिरफोराव ओ ज' ज' इसोरनाव आर'ज गाबो बेबायदि खुलुमनाय जायो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ गामि बा ओ गामिफोराव गोजों ओ माने ओ गोजोननि थाखाय बा जोङो हारिखौ माबोरै ओ ओ दैदेनलांनांगौ बिनि थाखाय आरो ओ बिनि थाखाय माने जोंनाव ओ खेराइ फुजा होननाय मोनसे ओ खेराइ बेखौ होनाय जायो आरो। ओ खेराइनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रोख खोमनि ओ जोंनि माबायदि मावलांनांगौ बेखौ ओ ओ दौदिनिया माने ओलोंगिखांनानै ओ जोंनि सिगाङाव फोरमायलाङो आरो। ओ गामि बा माबा मोनसे ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ सोरबाफोर ओ दाय ओ दायफोर माव नानै मावदोंब्ला बेफोरखौबो जोङो दौदिनियानो फोरमायना होलांजोबो आरो। दा बेबायदिनो जोंनाव गोबां ओ फुजा दङ। ओ बिनि गेजेराव खेराइ फुजायानो माने ओ बर'नि देरसिन फुजा आरो ओ हामबाय फुजा दङ गार्जा फुजा दङ आ बिनि गेजेराव आं नोंथांनो ओ हामबाय फुजाखौ बर'फोरा मानो होनाय जायो ओ बेखौ ओ एसे खि खिनथानसै ओ हामबाय फुजाखौ नोंथां ओ जोङो बर'फोरा ओ गामिनि एसे ओ जानगाराव थानाय ओ दैमाजिं बा हाग्रा खाथि बा आ फोथार खाथि बेबायदियाव जोङो होनाय जायो। आ बेखौ होनायनि ओ जाहोनानो जादों ओ जोङो गामियाव ओ माखासे ओ सुवा सुथि ओ जानाय ओ बेखौ जोङो फोथारनानै लानो थाखाय ओ जोङो ओ हामबायखौ होनाय जायो। ओ हामबाय होनायाव जोङो ओ ओ दौरि दौरिखौ जोङो ओ नांथारगौ ओ दौरियाव जोङो हारसा दौरि आरो बर' दौरि ओ बे मोननै ओ दौरिखौ जोङो ओ नांथारगौ जायो। आ आ हामबाय होनोनायाव जोङो ओ जेरै ओ सोर सोर मोदायफोरखौ लेंहरो होननानै बुङोब्ला जोङो हारसा मोदाय आरो बर' मोदाय आ बिसोरखौ जोङो लेंहरनाय जायो आरो। आरो बावथाय बावनायावबो ओ जोङो ओ गेजेराव ओ जोंनिनो देरसिन बोराइ बाथौ महादेवखौ जोङो ओ दोननाय जायो। ओ बिनिफ्राय जोङो खोला जोंनियाव ओ जोङो हारसा दौरिनि बावथायफोरखौ लारि लारि बावनाय जायो। आरो साहाथिंजायनियाव ओ जोङो बर' दौरिनि ओ बावथायाइखौ बावनाय जायो आ बेबायदिनो जोङो ओ बाव फैबावनायाव आ फारौ ओ बा दानि ओ आथिखालाव ओ जोंनि बाथौआबो दाबो बिदि खायफा खायफा ओ हाला आरो ओ गोदोनि ओ बाथ थौवारिफ्रा आ बांसिनानो माने बोरलि बाथौमोन नालाय ओ बेबायदिनो बाउथाय ओ बावनानै गोदै गोबाब प्रसाद ओ बावनानै ओ आरो ओ जों गनेश गनेश बाबा बेनोबो होयो ओ बिनि ओ आरो बिदिनो ओ जोङो बोरमाबो दाननाय जायो बेबायदिनो जोङो दाननानै जोङो भेला खालामनानै दैयाव फोजावहरो आरो बेबायदिनो जोङो हामबाय फुजाखौ होनाय जायो आरो ओ बिनि अनगायैबो जोङो दङ ओ ओ गार्जा फुजा गार्जा फुजाखौबो जोङो गार्जाखौ गासै आथार'था गार्जा बेबायदि ओ बर'फोरा ओ माने गार्जाखौ ओ फालिबोयो आरो गामियाव गामि बाय गामि गुबुन गुबुन गारजा लायो जेरै लोखि गार्जा ओ ओमफ्रायो मानि गारनायायाबो गुबुन गुबुन नाम थायो नालाय ओ लोखि गार्जाखौनो बांसिन लानायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो ओ लोखि गार्जाखौ लानायनि ओ बेबो ओ जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' गामि बर' न'खरफोराव माने ओ ओ गुबुन मोदायफोरा माने गुबुन गाज्रि मोदायफोरा माने ओ फैदेरा हाबफैदेरा बेनि थाखायनो गारजाखौ लानाय जायो आरो ओ गारजायाव जोङो बबावबो दौरि थानाय जायो गारजानिफ्राय जोङो लोखि बोखांनाय माइनाव बोखांनाय बेबायदि बोखांनानै जोङो न'फोराव लाबोलायो आरो बिदिनो लाबोय जायो ओ आरो ओ मा मोनलाय ओ जोंना मोनसे देेरसिन फुजिया जाहैबाय खेराइ फुजा ना खेराइ फुजायावबो ओ जोङो माने आथार'था मोसानाय दंना ओ बिनि गेजेराव ओ खोजोमा फ'नाय ओ सा गोलाव बोनाय थुंग्रि दाहाल थुंग्रि सिबनाय खेराइ गोलाव खेराइ गुसुं बेबायदिनो आथार'था मोसानाय दङ औ मोन जिदाइनथा दङ ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो मोसानायनि जेन'बा सागोलाव मोसा नाय बिजों मा ओंथि फोरमायो बेबायदि ओंथि दंजोबो आरो ओ नोंथाङा आरोबाव खेराइ मोसानायखौ फोरमायथिना होनो हाबावगोन नामा?
आङो बेखौनो बुंनो सानो माने जोंनि गामियाव होनाय बायदिबाथाय गारजा फुजा होनदों ना जोंनियाव गाव राजा फुजा होननानैबो बुङो आरो गारजा फुजाखौ गाव राजा फुजा खाथारानिबो जोंनियाव बेनिफ्राय बे गारजा फुजाजों हामबाय फुजाया हामबाय फुथलि हाबा होननानैबो बुङोना बेखौ हामबाय फुजाखौ फुथलि हा बा होननानै बुङो जोंनिया जोंनि गामियाव फालिनायखौ आं नुनाय बायदिबा आरो गारजा फुजाजों लोगोसेनो बेनि हराव ओ फुथलि हाबाखौ होनायखौ नुनो मोनदों आङो बेनिफ्राय फुथलि हाबा खौ जोंनियाव माने नोंसोरनि नोंसोरनि ओनसोलनि बायदि नङा आरो नोंसोरनि ओनसोलनि एसे आलादा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। फुथलि हाबाखौ खालामनो थाखाय फुंनिफ्राय फारसेथिं ओ हौवा ओ जोंनिया गामिनि हौवाफोरा बिसोरो माने दावसा फारौ दाउदै बायदिसिना खांजोबनानै बिसोरो फुजाखौ हो होबाय थायो आरो गुबुन फार सेथिं दौरिनि न'आव गामिनि बुरैफोरा बिसोर माने फुथलि हाबा खालामनो आरो फुथ्लि हाबायाव हौवा सासे हिनजाव सा सासे मानसि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेहाय बुरैफोरा बानायो। ओ मानसि बायदि दायो आरो बिसोरो खासि हाग्रा एबा जिगाब बेबायदि लानानै खुन्थाइ फिथाइ बायदिसिनाजोंनो माने माने मानसिनि महर होनानै दायो आरो आरो बेसोरनो ओ गाननाय जोमनाय होनो थाखाय माने गामिनि सिख्लाफोरखौ गामिनि सिख्ला उन्दै हिनजावसा देरफुनायफोरखौ माने हिसान दानो होयो आरोना हिसान जि दानो होयो बे जिखौबो जोङो सुदाम दानाय होननानै बुङो बेखौ बे सुदाम दानायाव माने थुंब्रे औवा थायो आरो थुंब्रे औवा ओमफ्राय अ दान्दा बायदि मोनब्रै थायो बेनिफ्राय बेखौ बे जिखौ माने दायोब्लाथाय जोङो आथिं आखाइ फोनांनानै दाया आरो दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्रां आरिस्रांसो गोथारै माने माबानानै दायो आरो दानाय समाव आखाइखौ आथिंखौ फोनांनो मोना आखाइजों दायो आथिं फोनांनो मोना आरो गारदेरनो मोना आथिं फोनांनो मोना मोननाय बेबायदि आरो
बेबायदिनो गोथारै दानानै लाङो आरो दानायावबो जों माने बेखौ दाजाबा दे मोननो हेबनानै दायो आरोना गेसें दायो हेबनानै बेबायदिनो बायदि रोखोमनि दा नानै लाङो गाल बायदि रोखोमनि खुन्दुं बाय बुथुमनानै दानानै लाङो आरो बयबो बेनिफ्राय जोङो मोनसेबो